हेल' नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय सेथियावहाय
नोंथांनि जेनबा गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दिनै जोङो मिथिंगानि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायगोन नोंथां
औ बेथ' जोबोर मोजां टपिक बेफोरनि सोमोन्दै रलायनाया रायलायनाया जोबोर गोनांथार बेखायनो जों बेफोरनि बागैबो सावरायथारनांगौ
औ नोंथां गोबां मोजांनि बाथ्रा बेयो जोङो मिथिंगा होननाय लोगो नों जोंनि सोरगिदिं थानायनि मिथिंगानि समायना महरखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो सावरायनो हायो बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगाया गोबां गाबफोर दङ'ब्लाबो जोङो गोथां गाबखौ जों मिथिंगानि गाब होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होनोब्ला हाजो हा बिफां लाइफां द बिफां लाइफांफ्रा गासैबो बिदिनो गोथां बिलाइफोरजों आबुं बेखायनो जों मिथिंगाखौ गोथां होननानै बुंनो हायो मिथिंगाया जोंनो लागै गासैखौबो जगायना होयो जोंनि थांना थानाय जिबनावहा जोंनो नांगौ जानाय गासै बेफोरबायदिनो जोंनिनो नांगौ जानाय हा ओं जोंनो नांगौ जानाय सायखेल जोंनो नांगौ जानाय दैजोंनो नांगौ जानाय बिदिनो थानो थाखाय हा मोजां बेफोर गासैखौ मिथिंगानिफ्रायनो जों सुबुं माहारिया बाहायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां दंबावो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो जोङो जामुंफोरजों जानानै जों थांनानै थायो जेरै जों हायाव गायनानैसो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जायो आरो बिफां लाइफांनिफ्राय जों फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनजायो आरो बिफांनि सायायावहाय जोङो जेब्ला गरम अब्ला जिरायनानै जोङो गोबां बिदि हान्थिखौ जोङो लानो हायो आरो गोबां रोखोमनि जोङो सावरायबावनो हायो बिफांफोरावहा जोंहा गोबां बिदिनो जोंनो लागै अक्सिजेनफोरखौ जगायना होयो जायजों जों हां लाना हां लानानै जोङो अराय सम थांनानै थायो जेब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै लागोन जों मिथिंगाखौ खहा खालामगोन अब्ला जों मानसि माहारियाबो जों गावनो गावखौ खहा खालामना लानाय जागोन आरो जोङो बे फोरबायदिया मारै होनोब्ला जोंहा जों मिथिंगाखौ फोजोबगोन आरो मिथिंगाया बिफां लाइफांफ्रा जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि हां लानो हानाय अक्सिजेन बा ना अक्सिजेन हा खमायगोन आरो जों अक्सिजेन गैयाबा जों ओ मानसिफ्रा जोङो थांनानै थानो हाया जों बेखायनो जोङो ओ मिथिंगाखौ फोजोबना लानाय लोगो लोगोनो जोङो गावखौ फोजोबना लानाय जागोन जों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो हायो आरो दंबावो जे जोंहा गोबां रो नि बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिबावो जोंहा मिथिंगा मिथिंगायाव जोंहा जोंनो लागै दै होयो जाय दै दैखौ लानानै लोंनानैसो जोङो थांनानै थायो जाय दैफोरखौ जोङो गैयाब्ला जोङो थांना थानो हानाय नङा आरो जोंनि सोलिनाय बे जिब'ना गोरलै जानाय नङा गोबां दाब दाब जायगाफोरावहा बिदिनो गरम समावहा बिदि दै मोनलोङाब्ला मानसिफ्रा थैनो गोनां जायो नाथाय जोंनो थाखाय बिदि नङा जोङो बिदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोङो बोहैनाय दैफोरखौबो जोङो फिल फिलटाराव होनानै जों लोंनो हायो आरो मिटारनि दैफोरखौ जोङो साखोन सिखोन लायनांगौ जाहाथे जों उननि मानसिफ्राबो बेखौ लोंनानै गोग्गो हा साइसस्थ'खौ मोननो हायो आरो मिथिंगा मिथिंगायावहा गोबां रोखोमनि बिदि हाजो हाला खंखर अन्थाइसा अन्थाइफोर थायो बे अन्थाइफोर खौबो जोङो गोबां गाबनि जों मोननो हायो जोंदि दुखाना थानाय जोङो अन्थाइ अरेन्ज बादि बा कमला रं बादि जोङो मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां मोननो हाबावो बे बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौबो जोङो खायफा खायफा बिफा बिलाइफोरखौ जोङो गोजा रोम गोजा रोम बेफोरबायदि जोङो गाबनि जों मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो जोङो ओ मिथिंगायाव जोङो दैमुफोर मोनो जाय दैमुफोरनिफ्राय दै ओंखारनानै खारनाय खौ जोङो गुसु दैखौ जोङो मोनलोङो आरो जायनि जि नि गेजेरजों जोङो गोग्गो देहा साइस्थ'खौ मोननो हायो आरो गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हाबावो बेयावहाय जोङो मिथिंगा होननाय लोगो लोगोनो जोंनि गोसोखांथावना जोङो मिथिंगा बिखाखौ जों जेरै बेबायदि जों समाय खालामनो हायो जेरै जोङो मिथिंगायाव थानानै जोङो आबादफोरखौ जोङो मावनानै जोङो मिथिंगानि सानदुं बार अखाफोरजों जोङो आबाद थिलिखौ जों समायना खालामनानै जों बोसोरसेनि आदार जोङो जुगायनानै जानो हायो आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि आदारफोरखौ जोङो बुथुमनानै जानो हायो मिथिंगानिफ्राय जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो मोनजायो आरो गोबां जिब जुनारफोरा बो बे मिथिंगाखौहा फेहेरलांनायावहा गोबां बि गेदेर बिहोमा होदों मानो होनोब्ला बिफांफोराहा बि बिलाइफोरखौ बा फिथाइफोरखौ जानानैहा गोबां बिदिनो दाब दाब जायगायाव खोलैना गालाङो आरो बे खोलैना गालांनायजोंनो गोदान गोदान बिफांफोरा रज'यो आरो रज'नायनि गेजेरजों गोदान गोदानफ बिफांफोरनि जन जोनोम जायो जायनि गेजेरजों जोङो गोबां बिदि बिफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि बिफांफोरा दाब दाब जायगायाव गोसारलाबायो आरो जोंनि मिथिंगाखौ जोङो नायोब्ला जोङो सोमखोर मिथिंगा समायना मिथिंगाखौ जोङो नायोब्ला जोङो गोसोआ गोजोन मोनो आरो जोङो बेयाव थानानै जोङो गोबां बिदिनो रोखोमनि जोङो मोजां देहा साइसथफोरखौ लानायजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरनिफ्राय जोङो गाननाय जोमनाय मुवाफोरखौबो जोङो बानायनो हायो जेरै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवाफोरनिफ्राय जोङो खादा जेखाय बेफोरबायदिखौ बाहायना बानायनानै जोङो गाव गावनि जिबनावहा बा जोंनि संसार खुंनायाव जोङो गोबां बिहोमाखौ जों मोननो हायो
बाहायो जेरै जोंनि खुन्थाफोरखौ जोङो थोरिफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जों बानायोबो बेफोरबायदि गोबां मिथिंगानि सोमोनदै सावरायनो हायो बिथाङा नो नोंथाङा बे बेफोरनि सायाव गुवारै बिजिरनायखौ माबाफोर सानदों नामा
औ नोंथाङा जोबोर मोजां मोजां बेबायदि बाथ्राफोरखौ बेबायदि बुंलांबाय बेफोर गासैबो सैथो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेबायदि मिथिंगा गैयामोनब्ला जोंहा बेबायदि जिउ खुंनायाव गोबां बेबायदि खहा जानो हागौमोन आरो बेबायदि मिथिंगा गैयामोनब्ला जों थांना थानायाबो गोबां गोब्राब जागौमोन मानो होनोब्ला जों बेबायदि अक्सिजेनखौ बेबायदि बिफांफोरनि बिलाइफोरनिफ्रायसो जों लानाय जायो बेखायनो जों बे बेफोर मिथिंगाया थानायखायसो जों बेबायदि बे दा बे संसाराव जों थांनानै दङ बेखायनो जोंनो बे बेफोर बिफां लाइफां आरो गासैबो संसाराव जेसेबां जे जों नुथाय जोंनि सोरगिदिं थानाय जेबायदि मिथिंगा गासैबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानो होनोब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव बेबायदिनो गोबां ओ गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मिथिंगा मिथिंगानिफ्रायनो गासैखौबो जों मोननो हायो जेरै जोङो बेबायदि गरम बोथोराव सिबनो थाखाय बेबायदि ओ गिसिबफोर बानायनाय जायो औवानिफ्राय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बेफोरबो आरो औवाजों गोबां बिदिनो दाला सान्द्रि गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो बेफोरनिफ्रायनो जों मिथिंगानिफ्रायनो गोबां रोखोम रोखोमनि बिदिनो जानाय लोंनाय आदारफोरखौबो जों बुथुमनानै बिदि थानो हायो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननो मोननायखायसो जोङो दिनै बेबायदि संसाराव बेबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जों जानानै जों थांनानै दङ बेखायनो जोङो जेब्लायबो जोङो मिथिंगाखौ बेबायदि हेफाजाब खामनाया जोबोर गोनांथार बेखायनो जों मिथिंगानि मिथिंगायाव थानाय बेबायदि बिफां लाइफांफोरखौ जों दाननाङा आरो बेफोर मिथिंगायाव थानाय बेबायदि बिफां लाइफांफोरखौ जों दानोब्ला बेबायदि बे फांसे बेबायदि दानोब्ला जों बिनिख्रुइ बांसिन बेबायदि गायनांगौ होनब्लासो जों बे बिफां लाइफांखौ बेबायदि दाननांगौ आरो बेबायदिनो मिथिंगाया बेबायदिनो जों बेफोरखौ हेफाजाब खालामोब्लासो जों बेफोरनिफ्राय आदार मोनगोन आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आदारफोरखौ जों मोननो हायो जेरै जोङो ओ फोथारफोराव बेबायदिनो दुब्लिफोराव बिदिनो बिदिनो जों गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनानै जोङो फिथाइ-सामथाइफोरखौ जों बुथुमनो हायो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेबायदि मै मैगं थाइगं जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां बेबायदि गोनां जानाय बेबायदि ओंख्रिफोरखौ बेबादि जों आबाद खामनानै मोनो गोबां रोखोमनि बिदिनो जोगोनार
बिदिनो ओ खुमब्रा बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जों मैगं-थाइगंफोरखौ जों गायनानै गोरान खेथि एबा गिसि खिथि खालामनानै जों मिथिंगानिफ्रायनो जों बुथुमनानै बेबादि जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनो नांगौ जानाय बेबायदि आदारफोरखौ जों बुथु बुथुमनानै लानो हायो गोबां रोखोमनि जोङो आदारफोरखौ जों मोननो हायो बेबायदिनो जों बेफोरखौ जानानैनो जों बेबायदि थांनानै दं आरो बे मिथिंगानि गेजेरजोंसो जों ओ बे संसा समहालागै एबा जों बे जिउआव बेबायदि थांनानै दङ मिथिंगायाव बेबायदिनो मिथिंगा होनोब्ला जों मिथिखायो जे हाजो हायेन दैमा दैसा बे दैमा-दैसा दै गैयाब्लाबो जों सुबुं माहारिया बेबायदि थांनानै थानो हानाय नङा आरो बेबादिनो मिथिंगायाबो बेबायदि दै गैयाब्ला जोंहा बेबायदि गोबां बेबादिनो थांनानै थानाया जोबोर गोब्राब जागोन बेखायनो बे दैयाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। बे ओ दैनि जुगिदिनो जोङो गोबां खामानिफोरबो मावनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोरबो जों मावनो हायो बेखायनो जोङो बेफोर मिथिंगानिफ्राय मिथिंगा निफ्राय मोननाय बेबायदि दैफोरखौबो जोङो बेबायदिनो बाहायनो हायो आरो ओ गोजौथिं बेबायदि एसे सिगांथिं जाय सिगां बाहायो बिथांमोना बेबादिनो ओ गाज्रि खालामना हरालाबानो मोजां बेबायदि साखोन सिखोनै जों दैफोरखौ बाहायोब्लासो जोंनि गाहायथिं एबा आफाङाव थानाय दैफोर बाहायग्राफोराबो मोजां बेबायदि गोग्गो दैखौ जों मोनलांगोन नङाब्ला जोङो बे बादिसो बिांनिया बेबादिनो गाज्रि बेबायदि साखोन सिखोन खालामाब्ला बेबायदि गाज्रि बाहायोब्ला उननिथिं थानाय बिदि सुबुंफोरा बेबायदि बाहाय बेबायदि गाज्रि दैखौ बाहायोब्ला जोंहा दै। देहायाव गोबां बिदिनो ओ नस्थ' जानोबो हागौ बेखायनो जों सिगाङाव थानाय जे जायफोरा बेबायदि सिगांथिं बेबायदि दै बाहायो बिथांमोना जाहाथे जेब्लायबो साखोन सिखोन खालामगोन आरो गावनि दै बाहायनायखौ जेब्लायबो साखोन सिखोन खालामो। जोंहा दिनै समा गोबां बाथ्रा सावरायबाय। जाहा दिनै समाज जानानैबो फैबाय बेखायनो जों दिनैनि ओ बिदि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दिनै जोंहा समाबो गोबां जानानै फैबाय जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ दे।